ओ खोनादोंना
औ नोंथांमोननि रायज्लायनायखौ मोजां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां नों नोंथाङा बोरै दं?
मोजाङैनो दं नोंथां
बिदिब्ला जों आयदानि सायाव फैनोसै नामा
औ
ओ बिदिब्ला जोङो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागोखौ माबादिहाय फालियो ओ जेनेबा बेखौ फोरमायथिनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो नोंथां। औ बैसागु होनोब्लाथ' जोङो गासै बर' माहारियानो सुबुं माहारियानो मिथिखागौ बैसागुआ जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो देर सिन रंजाथाइ फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो बैसागु खौ जोङो आमाय खानि आमाय थुख्ल'बो होनना बुङो जेरै बै बैसागुआ बैसागुनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि माखासे रंजानाय मोसानाय बा गोबां बायदिसिना नेम खान्थिफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै मोनफ्रोम गामियावनो गोदोनिफ्रायनो बर'नि रायजो राजाफोरा रंजाबोदों जेरै न'खर न'खर हाबनानै बै नख हराव खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै मोसानायखौ जों नुबोयो आरो बेबायदिनो बैसागुखौ बैसागनि से खालारनिफ्राय स्नि सानहालागै खुंनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो सैथ्र' दाननि जोबथा दिनाव जोङो जेरै मोसौ बैसागु होननानै बुङो। बे दिनाव जोङो मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मा जेरै लाव फान्थाव बैफोर फिथाइफोरखौ माला सुनानै जोङो मोसौनो गानहोनाय नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो मोसौनो गोसोम फोथार गोसोम फोथार जोङो फोननाय नुयो आरो बेजों लोगोसेनो जेरै बैसागुनि नामावनो खायफाया मोसौनि दिनखालिनो जायो आरो खायफाया बैसागु जोबनाय स्नि साननि उनाव जानायखौ नुनो मोनो बेनो जादों गो गोखा गोखै जानाय मोनफ्रोमबो गामियावनो न'खर न'खर जायोबा। गामियाव जयैनो जानायखौबो नुनो मोनो बेखौ जोङो जौसेसोनिबो बारा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिलाइ रोदा बिफां बिबार बैफोर गासैबो मिथिंगानि मोननाय मैगंफोरखौ बुथुमनानै जोङो जानाय नुनो मोनो। आरो बे दिनखालि जोङो। न'खराव गिदिरसिनखौ खुलुमनाय आरो उन्दैखौ अननाय बैफोरबादिखौ जोङो नुनो मोनो।
बैसागोआवबो बैसागोखौ नोंथांमोन नोंथां बुंनाय।
नोंथांनिखौ मोजां खोनायासै हेलौ नोंथांनि रायज्लायनायखौ मोजां खोनायासै। औ
खोनायाखै
औ खोनादों दासो मोजां खोनाफिनदों।
ओम नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बादिनो बैसागोखौबो जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो फालियो जे मोसौ बैसागो आरो बिदिनो मानसिनि बैसागु होननानै थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथि खालाराव जोबथि सानाव जोङो मोसौखौ थुखैहैनाय जायो ओमफ्राय बे मोसौखौ थुखैनायाव जोङो बायदिसिना बेसादफोर ओ लानाय जायो जेरैहाय जों बैसागोआव मोसौ थुखैनायनि सानसे आवगोलहाय जोङो बे जेरैहाय ओ थारायखान्दा उ दिग्रिलिटि हालदै फाइनालाव बिदिफोरखौ जोङो फान्थाव बिदिखौ जोङो सानसे सिगाङावहाय बुथुमनानै लानाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जे दिनखालि जों मोसौखौ थुखैगोन बै दिनखालि जोङो ओ मोसौखौ मोसौखौ ओ थुखैनायनि सिगां बेफोर बेसादफोरखौ बुथुमनानै दोननायफोरखौ जोङो हानाय जायो आरो बेखौ जोङो औवानि आरुं हेब आरुं सैनानै जोङो बेखौ माला सुनाय जायो जेरहाय जोङो बे मालाखौ मोसौखौ मोसौ होग्रा फोथार एबा ओ लांदां जायगाफोराव जाम्फै एबा नालाफोराव थुखैहैनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय थिग बेबादिनो आरोहाय जोङो मोसौखौ थुखैनानै फोथा फुननाय जायो बे फोथाखौ जोङो गोसोम फोथा आरो बेखौ थालिरनि फस सिस्ला माबाजों फोननाय जायो आरो थिग बेबायादिनो जोङो मोसौखौ बै सान बैसागो मोसौ ओ दिनखालि जों मोसौखौ हगार उदां हगारसारनानै होनाय जायो आरोहाय जोङो बैसागो मोसानायाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ देलाय मेलाय देलायनानै आरो दखना गाननानै आरो बिदिनो ओ जोमग्रा गोजा लानानै गस्ला गोजा गाना गागसैबो रंजा बाजा हानजा हानजा मोसायो आरोहाय बिदिनो जोङो बै बैसागुआव ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ एकस' एकथा मैगं थाइगं बेबदिखौ जानाय जायो ओ नोंथाङा खोनादोंना
औ
नोंथांमोनथिं बेबादि मैगं थाइगंखौ मिथिंगानिफ्राय मोनना मैगं थाइगंखौ गासिबो सुबुंफोरानो एबा खाथि खालानि ओनसोलफोरावनो जायो नामा
औ नोंगौ थारैनो नोंथां बेखौ बे मैगंखौ जोङो जेराव खिथाया मानो आजिखालिथ' हाथायफ्रावबो बेखौ जोङो फाननाय नुनो मोनो माने बयहाबो समनि आ आंखाल बैहाय बै जायगासिम थांनानै नागिरनानै लाबोनो थाखाय बयबो समनि आं आंखाल जासै बेनिखायनो जोङो आथिखालाव खाथिनि हाथाय बाजारावनो लायनानै जाफैनायखौ जों नुनो मोनो थेवबो जोङो गोदोनि जानाय दोरोङारि जानाय हिसाबै जोङो बेखौ मालाबाबो बावनानै थाङा खैर आरो बे जानायजों लोगोसे जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ जेरै से बोसोरनि थाखाय जोंनि मोदोमाव जेबो देहा देहायाव जेबो बेमार आजार जाया आरो बेजों लोगोसेनो मोजाङै आबाद मावलांनो हायो बैफोरखौ जोङो फोथायनानै बे जौसे सेथा गोखा गोखै जानायखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो बे बादिनो
जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो ओ जोंनि गासैबो खाथि खाला आरो गासैबो जायफोरा बैसागुखौ मानियो फालियो बिसोर गा बो मिथिखागौ जानांगौ आरो बे मैगं थाइगं जानाया जोंनि ओनसोलल' नङा बुहुमनाङैनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि जेरैहाय जोङो बेखौ जायोबा जेन जोंनि देहायाव बेमार आजारफोरा थाबनो सम देरा एबा साफा देरा आरो जेन जोङो मोजांङै मोजां बे बोसोरखौ बारहोलांनो हायो बेनि थाखाय जायो ओ जेरैहाय बे मैगंफोरा जाबाय दिंखिया आरोहाय थालिर फस्ला खुंखा गोखा गो खै जायो फ्राय थिग बा बेबादिनो जोंनि जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागो मोसौ थुखैब्लाथाय सैथ्र दान बैसागो मोसौ थुखैनायाव मोनसे खुगा मेथाइ खननाय जायो बे जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबायथा बे आरो बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि आरो आथिखालाव ओ जोंनि ओनसोलनि खाथि खालाफोराव ओ बैसागो बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै ओ बेबादि स्टेज प्रग्राम बायदिसिना खालामनाय जादों खालामनाय जायो आरो नोंथांमोननि जेबो बेबादि खालामनाय जायो नामा बुंनो हागोन ना
औ थारैनो नोंगौ नोंथां गोदोनि आथिखालाव जोङो बैसागु बोथोर फालिनायखौबो जों गोबां जौगाखांबोनाय नुदों। गोदोनि समाव न'खर न हाबनानैल' मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गुबुन आलासिफोर लेंंहरनानै गुबुन रोजाबगिरि मोसाखाव मोसागिरि बैफोर माखासे एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ लिंहरनानै जोङो माखासे बैसागुखौ खुंफुंलाङो। जेरै जोङो आलासिफोरखौ लिंहरनानै माखासे मोनथिनो मोनै बैफोर खोथाफोरखौ बे बिसोरो फोरमायथिनानै होयो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो खनगिरिफोरनि बा मोसागिरिफोरनि बैसोरखौ लानानै जोङो गोबां रंजाखाङो माने बै बिसोरनि मेथाइ खनायाव जों रंजाखांनाय मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो दि जेरै मेट्रिक पास जानाय आरो ओइस एस पास जानाय बैफोर फरायसाफोरखौ जोङो मान बावनाय जोङो बैफोरखौ खौबो नुनो मोनो। बैफोर मान बावनाय बैफोरबायदिया जोंनि इयुन फरायसा फिसाफोरखौ गोबां थुलुंगा खांहोनाय जों बैफोरखौनो नुनो मोनो बेनिखा जोङो बुंनो हायोदि आथिखालाव जोङो बैसागुआ गोबां जौगाफैबाय होननानैबो जोङो बुंनो हायो।
नंगौ आरोहाय बेबादिनो बे ओ जायखौ बुंदों जों बैसागोखौ लोब्बा लानानै स्टेज प्रग्राम बायदिसिना बिदिनो खालाम जायो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरावल' नङा गासैयावबो बेफोरखौ लोब्बा लाना खुंनायाव उन्दैनिफ्राय लाना गिदिर लागै ओ उम हारिमु आयदा बादायज्लायनाय जेरै खेला दुला गेलेनाय मोसानाय रोजाबनाय गासैखौबो लाफानाय जायो ओ थेवब्लाबो बेयो गोदो आरो गोदोनि गोदो आजै आजौनिफ्रायनो आरो आथिखाल आथिखालाव गोबां फारागथि दङ जे बेफोर स्टेज प्रग्राम बैसागुखौ लोब्बा लानाय खुंनायफोरा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा बियो दाबावैसो सोलिनाय मोनसे ओ नेमखान्थि आरो थिग बेबादिनो जोंनि ओ गासैयावबो बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो दंफां-लाइफांफोराव बे सोमखोर गोथां बिलाइफोरखौ खिलिबोननाय नुयो आरो लोगोसे मान्दार बिबार बारनाय दाउखौ गाबनाय बिदिनो जोंनि गोसोआव उसि औ रंजा
औ समाबो जाबाय नोंथां अब्ला
औ दे नोंथां
हेल'
खलखौ दानना हरलाय नोंथां कलखौ दाननानै हरलाय
नोंथाङा दानलाय
आंना नेट प्रब्लेम जादों हय दान जालाङाखै नों दानना नो-नों दानना हरलाय